औे नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दं ना
औ फ्रियैनो दं
नोंथाङा फ्रि दंबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ मा आयदानि सायाव नोंथाङा आंजों सावरायनो होननानै सानदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना
बे आयदाया जाहैबाय बर' आइजोफ्रा माबायदि रांखान्थि आयदायावहाय जौगानो बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों दा गिबियावनो गिबियावनो आं सावरायलांग्रोसै फार्स्टआव फार्स्टआवनो बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मेंनाय गैया बानाय गैया जासे खामानि मावनानै जाबोयो आमफाय बेबायदिनो बर' आइजोफ्रा गोबां रांखान्थि बिथिङाव गावखौनो गसंथानो थाखाय आवगायबोबाय थायो गिबियावनो बुंनो थाङोबा बर' आइजोफ्रा माइ गायनानैहाय बा माइ खामला गायनानैहाय बिराद बिदिनो थाखा बा फैसा। आरजियो बेजों गावनि न'खराव सोलिनाय बा ना गावनि। गोनां जानाय मुवाफोरखौहाय बायनानै लानो हायो। आरो थिग बेबायदिनो। बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिना। फिसियो बिदिनो एम्फौ फिसिनानैबो। बे एम्फौखौ जायोबो आरो फानोबो आरो बिनिफ्राय एम्फौनिफ्राय। मोननाय फिथोबफोरखौबो बर' आइजोफोरा खुन्दुं खालामनानै। जि दायो ओमफ्राय फिथोब। फोरखौबो फाननानैहाय फैसा आरजिनो हायो। बिनिफ्राय गावखौनो गाव। गावनि नांगौ जानायफोरखौहाय सुफुंनो हायो बेबायदिनो। जि दानाय जि दानायजोंबो। जिफोरखौबो बिथांमोना। फाननानैहाय बा गावसिनि गाननो गोनां। खौहाय गाननानैहाय माखासेखौ फाननानै गावसोरनि जिउआव। मा मा नांगौ जायो बेखौ सुफुङो। आरो बिनि गेजेरजों आरोबाव बिथांमोना बायदिसिना फिसा फिसौ बिजनेस। फोर खालामो जेरै मैखुनफोरबो। बानायो जेरै दासान्दिथ' बिराद मैखुन। बिदिनो बानायनानै फाननाय खोनानो मोनदों बिदिनो बिराद दाब दाब जायगा। सियाव मैखुनफोर फानो बानायनानै फानो। आरो बेजोंबो बिथांमोना रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो। अमा फिसिनायाबो मोनसे। आरो अमा फिसिनायजोंबो बिराद रां। खामायनो हायो आरो दाथ' अमाफोरनि दामाबो बिराद जाबाय। बेनि गेजेरजों बिथांमोना। अमा फिसिनानै अमाफोरखौ फेदेरनानै। बिथांमोना फानो बे फाननायजों बिथांमोना गोबां। रां आरजिनो हायो बे रांनि गेजेरजों बिथांमोना। गावसिनि गोनां जानाय बा न'खराव गोनां जानाय। मा नांगौ मा नाङा माबाफोर। बेमार आजार जायोबा बिथांमोना। बे फैसाखौहाय बाहायनानै गावनि जिउखौहाय दैदेनलाङो। थिग बेबायादिनो। आरो दंबावो। ओ आरो दंबावो ना गुरनानैबो जायो बिथांमोना।
औ औ नंगौ।
बिथां बिथांमोना ना गुरनानै लायो। आरो दैज्लां समावबो बिराद मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ बिथांमोना मा होनोमोनलाय बे नाखौहाय बुरजा मोनबा। माखासे दोननानै माखासे फानो। बेजोंबो न'खरनि एफा एनै गोनां जानाय
नांगौखिनिखौ सुफुङो आरो।
सुफुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो। थिग बेबायदिनो बिथांमोना ओ मेंनाय गैया बानाय गैया जासे माब्लाबा माब्लाबाफोर। ओ सोरनाबा खामला आरि बिदि लेंबा सोरनावाबा माइरं जावैनाय न' लिरनाय
औ-औ
थाङो मानोना गोदोनि दिनावथ' बांद्राय बिदिनो प्लास्टारनि न' गैयामोन नालाय हानि न' दंमोन नालाय बिथांमोना सोरबा लिङोबा थाङो। ओमफाय बेबायदिनो रां आरजियो आरो थिग बेबायदिनो माइरंबो सोरबा सोरबा दानि मुगायाव बारा माइरं जावनो रोङा नालाय। ओमफाय सोरबा-सोरबा गोदो गोदायनि एसे बुरि-बुरिफ्रा थाङो। ओमफाय थांनानैहाय माइरं जावनानैहाय बिदिनो ओ रां मोनो बेजोंनो गावस्नि नांगौखिनिखौ बा थाव संख्रि फानलुफोरखौहाय बिथांमोना बायनानै जानो हायो आरो। आरो थिग बेबायदिनो गोबां बर' आइजोफोरा ओ गावस्नि नांगौ खिनि बुस्थुफोरखौ गावस्नो ओ रावनावबो बियाजासे बा गावनि फिसायफोरनावहाय बांद्राय बियाजासे गाव गावस्नो खामायनानै गावस्नि थैखौ दै खालामनानै बिथांमोना आरजिनानैहाय ओ नांगौखिनिफोरखौ सुफुङो। आरो बेनिफ्राय गावसिनि गथ' गथायफोरनि नांगौ जानायफोरखौहाय आयजोफोरा एसेबाबो सहाय होयो। ओ हौवाफोरनि सायावल' आइजोफोरा बांद्राय सोनारनानै। थाया बेखौनो आं बुंनो सानबाय नोंथाङा दा बेफोरनि बागै बर' आइजोफोरनि रांखान्थियारि बिथिङाव माबायदि दावगादों बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होयोबा मोजां मोनगोन।
औ। माने नोंथाङाथ' गोबां आयदानि सायाव बुंलांखाबाय जेरै मानो बर' आइजोफोरा जि दानानै फाननानै माने रां आरजियो। आरो नोंथाङा बुंदों जे इन्दि फिसिनानैबो ना गुरनानैबो आरो बायदिरोखोमनि खामानिमावनानै बा अमा फि बुंदों बेनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजो बोरावबा जोंनि बर' बेयाव मोनसे दङ जोंहा मा जौ संनानै फाननायबो हुदा दङ नङा होनबा जौ जौखौबो माने जोङो संनानै फानो द दानि दिनावथ' जेनेबा जोङो माइब्रानि जौ जौनि बेसेनाथ' जोबोद गोबां नङा होनबा? ब्रैजौ बाजौहालागै गाहाम मोननो हायो। बेनिफ्रायनो जोङो माने गोबां रां बुथुमनो हायो आरो जोङो गोरान जौ गिसि जौ गोबां रोखोमनि जौ सङो आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाइजों बेफोर खौ माने बानायनानै जों फानोब्ला माने बर' आइजोफ्रा गोबां बे आदबजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे माने दानि दिनाव थ' बर' आइजोफोरखौ हौवाफोरबायदिनो जेनेबा ओ हाथाय मे गलाफोराव माने दखान होनानैबो बा बायदि रोखोमनि जेरै मैगं फाननानै बा बेदर दाननानै ना ना फाननानै बेफोर आदब खायदाजोंबो माने ओ माने हौवाफोरनि खामानि होननानै लाजिया हौवाफोरनिल' खामानि सानालासि नो बिसोरा बर' आइजोफोरा मा खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों दि बिसोरो माने हौवाफोरजों समान-समान माने हौवाफोरनि खामानि बे साना लासिनो गावसिनि गावसोरबो बर' आइजोफोराबो खालामनो हागोन। बा मावनो हागोन होननानै जोङो ना बेदर दाननानै फाननायखौबो नुनो मोनो। बेफोरजोंबो माने बर' आइजोफोरा माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो द खानफोराव माने दख'ना फाननाय बायदि रोखोमनि गला साहा दखान बा फिथाइ सामथाइनि दखान बायदिफोरखौ बो होनानै मानि जोङो आरो बायदि रोखोमनि मानि ओ जा ग्रा मुवाफोर जेरै जों फिथा साहा आरो ला दु माने सिथाव बायदि रोखोमनि जायफोरखौ बर' आइजोफोरा सामफ्रोम माने बानायनो रोङो बेफोरखौ बानायनानैबो माने बिसोरो माने रां खामायो आरो न'खराव माने न'खरखौ दावगानायाव सहाय खालामो बेजों लोगोसे बिसोरो मा खालामो बै फोर रांफोरजोंनो माने न'खराव नांगौखौ सुफुङो फिसाफोरनो माबाफोर लेखा फावथेन बायदिसिना माने नांगौ जायोबा बेफोरखौ बेफोरखौ माने सुफुंनानै होयो बेजों लोगोसे मा गावफोर गावसोर गाननो जोमनो लुबैनाय बा जेनेबा फिसानो नांगौ जानाय बा फिसायफोरनो नांगौ जानाय बेफोरखौ सुफुङो। आरो बे रांजों माने बेफोर रांफोरखौ दोनथुमनायजों लोगोसे माला बा जेनेबा अलखद जायोबा जेनेबा सोरबाफोर लाब्रबोबा माबा माबाफोर बेराम बा गिदिर बेरामफोराव गोलैयोबा बेफोर रांफोरखौ माने बाहायो आरो जों जोङो आरो दानि दिनाव मा नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव थ' जोङो संनाय खावनाय बेफोरबायदि जों माने रां आरजिनायखौ नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो हिनजावफोरखौ खौ मा नुयो खि साख्रिया साख्रि मावनाय बा बायदि रोखोमनि माने कोरियार ला माने ओ राहा लामा थांनानै थानाय जेनेबा डक्टरानो बा पुलिस बायदि कामान्ड' बायदि रोखोमनि साख्रिफोर दं जायफोरखौ गोदोनि दिनाव हिनजावफोरखौ माने मावनाय नुवामोन नाथाय दानि दिनाव हिनजाव फोराबो हौवाफोरजों समान समान लोगोसे बेफोरबायदि माने डक्टर बा साख्रि जायफोरखौ बेफोरखौ मावनानैबो माने जोङो यानो होन बिदिखौबो जोङो मा होनो मावनानै माने बर' आइजोफोरखौ माने रां खामायनायखौ नुनो मोनो औ आरो जोङो सोलोंथाइनि आयदायावबो माने बर' आइजोफोरा गोबां दावगाबाय बिनि बेनि थाखायनो माने बिसोरो गोबां रोखोमनि जेनेबा बिजनेस फालांगि बायदिसिनाखौ मावनानै माने माबानायखौ नुनो मोनसै आरो रां आरजिनायखौ नुनो मोनसै। आरो दानि दिनावथ' मा नुनो मोनो जों बांसिनानो माने मैगंनि बेफार फालांगि खालामनाय खौ बांसिन नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौ मैगं मैगं माने बयबो माने बयनिबो बारियावथ' मैगं मैलाफोरा थाखा यो नालाय बेनिनो बांसिन जानाय आरो बेजों लोगोसे सोरबा सोरबा बेखौनो थांना थानायनि रां खामायनो आरजिनो हानायनि राहा खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों जोङो दानि दिनाव माने मैगं मैगं फाननायनि माबायाथ' जोबोद सोलियोना। सानफ्रामबो माने बेथ' फैसा खामायनो हायो बेनि थाखाय बो जोङो बांसिनानो माने मैगं बेफारि जानायखौ नुनो मोनो आरो। मैगं बेफार खालामनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे मा खालामबावो जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो दाउ फिसियो हांसो फिसियो बोरमा बायदिसिनाखौ फिसिनायखौबो नुनो मोनो आरो मानो होनबा बिसोराव जोंहा गोबां रांनि खरसा जाया नङा होनबा बिनि थाखायनो जोङो माने बर' आइजोफोरा बा आइजो माहारिया माने बिदि राहाजोंबो माने जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो ना मा
औ नोंथां औ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
औ
दे होनबा जों सावरायनाय खिनिखौ बेयावनो फोजोबसै।
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ सम जाबाय जोंनिया दे होमबा दोनथ'नोसै ओ गोजोननाय